हेलौ अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
उम नोंथाङा मोजाङै दङ ना?
औ नोंथां मोजाङैनो दं।
कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायदों नों नोंथाङा सम दङ ना?
सम दङ नोंथां रायज्लायनो हागोन दे।
ओ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबोनि गोस्नि सायावनो सावरायगोन।
जागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा बैसागु बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमायथिनो हागोनना गिबियावहाय?
थारैनो नोंथां
औ नोंथां औ दे बिदिब्ला
बैसागो फोरबोआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो।
नंगौ नोंथां
बे फोरबोखौ बर'फोरा सैथ्रो दाननि जोबथा सान थामहिनबा संक्रान्ति खालिनिफ्राय लानानै बैसाग दाननि स्नि सानसिमहालागै फालिनायखौ नुनो मोनो बर'फोरा बे फोरबोखौ गोदो गोदाय आजै आजौमोननि मुगानिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ। आरो दिनैसिमबो बे फोरबोखौ बर'फोरा फालिबोगासिनो दङ। बैसाग दाननि जोबथा सान थामहिनबा संक्रान्ति खालि बर' फोरा मोसौ बैसागु मुङै फालियो आरो बैसाग दाननि से अक्ट'खौ मानसि बैसागु मुङै फालियो थामहिनबा बैसागो फोरबोखौ बर'फोरा मोननै रोखोमै फालियो।
नंगौ नोंथां थारैनो
मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागु खालि बर'फोरा मोसौफोरखौ सिबियो बिसोरो खाथि खालानि दैमा दैसायाव मोसौफोरखौ थुखैनो लाङो बे मोसौ थुखैनायाव बर'फोरा माखासे मिथिंगायाव मोननाय बिबार फिथाइ बायदिसिना लाइफां बेफोरखौ बाहायनानै मोसौफोरखौ दैमायाव थुखैहैयो। मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय बर'फोरा बाहायनाय बिफां लाइफां एबा फिथाइ बिबार बायदिफोरा जाबाय जेरैहाय थारसि बिबार मोखोना मोखोना बिबार लाव फान्थाव दिग्लि लिथि बाग्रिखब बेफोरखौ बर'फोरा बाहायो लाव फान्थावफोरखौ हानानै लानानै मोसौफोरनि मोदोमाव खुबै खुबै मोसौफोर मोसौफोरनि मुङाव मेथाइ खननानै दैमायाव थुखैहैयो। मोसौफोर मोसौफोरखौ थुखैनो लांनाय समाव खननाय दोंसे मेथाइआ जाबाय लाव जा फान्थाव जा
नंगौ नोंथां
एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बेबादि होननानै मेथाइ खननानै दैमायाव थुखैहैयो। आरो थुखैखांनायनि उनावहाय थुखैखांनायनि उनाव मोसौफोरखौ फोथाराव दिरुंखौ हगारनानै होयो थामहिनबा मोसौफोरखौ रंजानो होनाय जायो बे सानखालि जिहेथु मोसौफोरनि मुङैनो बे सानखौ मोसौ बैसागु मुङै फालिनाय जायो। मोसौ
नंगौ नोंथां
दिग्लि लिथि बिफांजों मोसौफोरखौ बुनाय जायो आरो बे मोसौफोरखौ दिग्लि लिथिजों बुनायनि ओंथिया जाबाय जाहाथे गोदान बोसोराव मोसौफोरनि मोदोमाव जेबो बेराम आजार जाया बेराम आजार जानायनिफ्राय मोसौफोरा रैखा मोनो बेनि उनाव बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय मानसिनि बैसागुआ जागायजेनो मानसिनि बैसागु खालि बर'फोरा बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै गामिनि गेदेर गोलाव सोमोन्दो जानाय मानसिफोरखौ खुलुमहैयो न'खर न'खर हाबनानै आरो गेदेर गोलावफोरा उन्दैफोरनो अननाय आरो बोर होयो। नाथाय आथिखालाव बैसागु फोरबोनि महरखौ जों एसे सोलायनायबो नुनो मोनो थामहिनबा बैसागु फोरबोखौ आथिखालाव बर'फोरा जौस्राङाव लाबोनायखौबो नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव फांसन महरै बैसागु फोरबोखौ खुंनायखौबो नुनो मोनो। नाथाय फांसन खुङो होननानै गोदोनि दोरोङारि बैसागुखौ गारजोबबाय बे नङा। आथिखालावबो न'खर न'खर हाबनानै मोसानानै रंजा बाजा खालामनानै सेंग्राया सेंग्रानि हान्जा सिख्लाया सिख्लानि हानजा बोराय बुरैया बोराय बुरैनि हानजा जानानै न'खर न'खर हाबनानै मोसानानै रंजानानै बैसागु फोरबोखौ फालियो आरो
मागिग्राफोरनो मोसाग्राफोरनो न'खरनि मानसिफोरा माइरं एबा रां हरो बेबाय दिनो बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालियो। रंजा-बाजा खालामनानै फालियो आरो बैसागु फोरबो आव बर'फोरा जानाय लोंनाय फोरबो खालामो, आरो बे बैसागो फोरबो आवनो बर' फोरा खुंखा संनानैबो जायो। आरो खुंखा जानायनि ओंथियाबो जाबाय बर'फोरा जाहाथे गोदान बोसोराव बेराम आजार फोरजों मोगा मोगि जानांगौ जाया बेराम आजार निफ्राय रैखा मोननानै थावरिनो हायो। नोंथां मोननि ओनसोलाव माबादि फालियो बैसागुखौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? हेल' खोनादोंना नोंथां?
हेल'
नोंथां मोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ
ओ जोंनि ओनसोलावबो दहाय ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां ङा बुंलां बादि फालिनाय जायो ओ जेरैहाय बैसागुनि सेथि खालाराव जोङो गामिनि रायजो राजाखौ मान बावो आरो उन्दैफोरनो जोङो अननाय होनाय जायो थिग बेबादिनो जोङो मोसौ खौ ओ सैथ्र दाननि जोबथा सान ए जोबथा सानाव थुखै हैनाय जायो। जेरै मोसौखौ थुखैैनो थाखाय थाखाय मोसौ थुखैयैनि सानसे सिगाङाव हाय जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ फोर नायगिरनाय जायो जेरैहाय थाराय दिग्लि लिथि
नंगौ नोंथां थारैनो।
अ ओ बिब ला जेब्ला थुखैगोन अ हेल' हेल'
बुं नोंथां खोनागासिनो आं।
जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोहाय जोङो बैसागु आव मिथिंगा निफ्राय मोननाय एकस' एकथा जेरै गोखा गोखै जानाय होनो होनबाथ' नोंथाङा बुजिखायो जानांगौ बेबादि गोखा गोखै खै मैगं फोरखौ जानाय जायो जेरैहाय खुंखा, माना-मुनि, जिखि जाया मिथिंगा निफ्राय मोननाय एकस' एकता मैगं थाइगं फोरखौ जानाय जायो जेरैहाय बे मैगं फोरखौ जायोबा गोदोनि फ्रायनो जोंहा मोनसे नेम दंखायो जेरैहाय ओ बेफोर मैगंफोरखौ जायोबाथाय जोंनाव जेन जिनै दान एबा बोसोराव बेमार आजार फोरा ओ नारसिननो हाया, सानाय सुनाय बेमार आजार फोरा सोमजिया बेनि थाखाय जोङो बे मैगं फोरखौ ओ जानाय जायो। ओ थिग बेबादिनो बावैसो बिथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बैसागुखौ ओ जोबोद गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो जेरैहाय जों बैसागु मोसानो मोसानो थांनायाव गोबां ओ दामजु दाम दामजु देग्राफोर लानाय जायो जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा आरो औवाजों बानायनाय थरखा खौबो लानाय जायो हयथ' नोंथाङा बेखौ थिखायो जानांगौ। ओ ओ थिग बेबादिनो ओ बैसागआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय ओ जोबोद गोनांथार ओ बे बैसागो बा लानानै जोंनि खाथि खालानि गामि ओनसोलाव फोराव ओ बैसागोखौ लोब्बा लानानै स्टेज प्रग्राम बिदिनो बैसागो मेला खालामनाय जायो। बेयाव जों गोबां रोखोमनि आयदा लानाय जायो जेरैहाय मोसानाय बादायज्लायनाय ओ उन उन्दै निफ्राय लानानै गेदेरसिम हालागै गेलेनाय बादाय ज्लायनाय बेफोरखौ लानाय नुनो मोनो। हयथ' थ' बेयो गोदोनि गोदो आजै आजौ निफ्रायनो सोलिनाय मोनसे नेमखान्थि नङामोन, बेयो दा बावैसो सोलिनाय मोनसे ओ सोलिबाय थानाय ओ नेम बेफोरो ओ जेरैहाय जोङो मोसौ थुखैब्ला थाइ लाव जा, फान्थाव जा, नोंथाङा बावैसो बुंलां खादोंमोन बेयो जोंहा गोदोनिफ्रायनो सिलिनाय मोनसे नेम।
थारैनो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे मोसौ थुखै नायाव मोसौखौ जोंनि ओनसोल फ्राव ओ फोथा हांगारनि फोथा फुननाय जायो जेरेखा बेयो थाव गुबैल' बेखौ जोङो थालिरनि बेबादि फस्ला फोरजों ओ फोननाय जायो बे फोथा फुननायनि जाहोना जाबाय जों गोदोहाय जेब्ला ओ न'नि बिगोमा फोरा मोसौखौ होना हरो जेन मोसा लख्राफोरा जाया बेनि थाखाय बिसोरखौ फोथा फुननानै फाख्रा खालामना हरनाय जायोमोन जेन मोसौआ मोजाङै मोजां नङा सफै फिनो।
थारैनो नोंथां।
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां दिनै जोंनि सावरायनाय खौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? उननि समाव जों लोगो मोनफिनगोननि मिजिं थिबाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।